हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ खोनादोंना? हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना?
ओ नोंथांनि माथोखौ
अ औ नोंथांनि माने मोजाङै खोनाफैयाखै, नोंथांनिखौ मोजाङै खोनायाखै माने।
ओ दा खोनाबाय नोंथां दा
औ एसे माने नांथा नुंथा खोनादों आरो नोंनिखौहाय। हेलौ हेलौ
औ दा खोनाबाय?
औ औ खोनाबाय। मा खालामगासिनो दं दायो नोंथाङा? हेलौ
औ खोनादो।
हेलौ औ माने दसे दसे खोनायाखै माने नोंथांनिखौ। ओ माबाखौ गारांखौ आरो। औ दा ओ औ दा ओ जेनेबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सयाव लारायनो फैदोंमोन आरो जेनेबा बैसागुनि सायावहाय जेनेबा नोंथांमोननिथिंजाय माने उम औ दा माने आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव लायरायनो होननानै फैदोंमोन आरो जेनेबा कल खामनाय जादोंमोन जेनेबा नोंथांमोननिथिंजाय माने बैसागुखौहाय माबादियै औ बैसागुखौहाय माबायदि फालिनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां बुं।
औ
अ नेट औ दा खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय। हेलौ हेलौ नोंथां
हेल' औ। हेलौ हेलौ
बर'फोरनि होनोब्ला बैसागुआनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगो।
खोनादों नोंथाङा? औ खोनादों नोंथां औ आंनि बुंनायखौ खोनादों
औ खोनादों खोनादों।
औ बैसागु होनोबाथ जोंहा आ बर'फोरनि मोनसे गाहाय फोरबोआ बैसा बैसागुआनो नङा होमबा नोंथां जोयो।